ओं औ
खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों खोनादों
मा खालामदों नोंथां
आं दा ओरैनो दङ जिरायनानै
अ जानाय लोंनायफोर जाबाय नामा?
जानाय लोंनाय जाथ'वाखै संखांनानै ओरैनो जिरायगासिनो दसे
अ मा मेगंफोर संदोंबा
मेगङा बिदिनो सबाइ खारै संदों दाउजों
नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे।
नोंथाङा सबाइ खारै संदों होन्दों नामा
औ संदों सबाइ खारि संदों।
होमबालाय दिनै संनाय खावनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां जागोन ना?
जायो दे
उम देनाय नोंथां सबाइ खारैखौ बोरै सङो मिथिबाय एसे फोरमायनानै होलाय
सबाय खारैखोना सबाय खौ सि गां जोङो बे सबाय गथाखौ एवो रो ना एवनानै एवनानै बेखौ ग्रेन्दारावबा बे ओ हुख्रेमग्रायाव हुख्रेमनानै लायो आरोना दलायग्रा थायोना बे दलायग्रायाव दलायो आरो ना ओमफाय बेखौ उलाराव खुनाय जायो इसे सौनानै खुनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ जावस्रोयो। जाव इ बेखौ माने दै होनानै रुबाय थायो आरोना। दै होनानै रुबाय थाबाय ओमफाय गुरै जाजासिम रुबाय बेखौ ओमफाय खारै बो होबाय आरो ना खारै होफानानै आरामसे जे रुबाय बेखौ गुरै जाबाथाय सागंजों साना होबाय सागंजों साबा थाय बियो आवलिजोबो आरो ना बाइनिफ्राय दाउ बेदरफोर बा अमा बेदरफोर जिखुजोनो नाफोर एवनोबा एवनानै होनोबा होनो हायो आरो बेवहाय ओंख्रियाव दाउजों जायोबा दाउखौ एवफ्रामनानै होबाय। अमाखौ जायोबा अमाखौ एवफ्रामनानै हो होबाय नाखौ जायोबा नाखौ एवफ्रामनानै होबाय बिदि आरोना एवनानै बे सबयाव। होदलायो आरो। ओमफाय होथ दालानानै बिदिनो संख्रि बानलु जिखिनि नोङो। जा जानानै मोज जां मोनोना। मस्ला मस्लि जा-जाब्रां हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि होनो हायो आरो होनानै मोजांहायनो। गोदौ होबाय। खारैफोरखौबो नांजासि जेम होबाय आरोना ग्रोब जखानि अब्लानो बियो गोदौ होबाय थाबानो गोथाव जाबाय आरो बियो सबाय ओंख्रि जोबोद गोथाव आरोना जानो खा दैनि ओंख्रि आरो बेयो। सबायाइ ओंख्रिया। ओमफाय बि खौ जोङो न'आवबो आबाद खालामनो हायो। बे सबायखौ न'आव आबाद खालामनो हायो। जोङो। ओ सबायखौ आबाद खालामबा सिगाङाव। हाख खौ एवग्रोनानै ला बाइ फिनसेबा फिननैफोर बिनि उनाव स सबायखौ सोमबाय आरोना। सबाय गथाखौ सोमबाय। सोम मनानै बोखांबाय बोखांनानै बिखौ माने बै एवनाय जायगायाव माने फोनानै होयो आरो ना गारनानै होयो ओमफा फाय एसे एवलाना होयो जाहाथे बेखौ दाउआ खनजानो हायिबायदि। ओ माने बेगरखौ गारलायनानै एवलाना होबाय ओमफाय बियो सपथासेनि गेजेराव रज' बाय आरो ओमफाय बिदिनो रज'नानै रज'नायनि उनाव देरलांबाय थागोन बि बियो एसे मानलागोन आरो ना। ओमफाय जेब्ला सम फैयो अब्ला बियो बिबार लागोन आरो ना बिबार लायो बिबार लाखांनायनि उनाव फिथाइ थायो। बे फिथाइआ माने लासै लासैनो रायो आरो। ओमफाय बेखौ खमोय बाबो मास मोनथामसो नांगौ। रानोबा औ फोजेननायनिफ्राय राजासिम जाजासिम जाजासिम। मास मोनथामसो नांगौ। ओमफाय बे सबाया जुदि रायोबाथाय बेखौ फुबाय फुनानै न'आव लाबोबाय आरोना न'आव लाबोनानै बि खौ मोसौजों गोदोनि मानसिफ्रा मोसौ जों मारा होयोमोन। आरोना नायोमोन दानिया ट्रेक्टरफोर जों नायो। आनिफ्राय ना खांनायनि उनाव बिखौ एकदमबारे जावनांगौ आरोना जावबाथाय बे बिगाबफोर बेन्दोंफोर थायोना। बे बिगाब बेन्दों मा साफा खारो आरो उम बिनिफ्राय बेखौ फोरानबाय फोराननानै बेखौनो बस्थाफोराव सोनानै दोनबाय आरो। एनिफ्राय जेब्ला ओंख्रि जानो होबाथाय बे खौनो गथा खौ एवबाय आरो एवनानै माने उलाराव खुबाय हुख्रेमनानै उलाराव फुनानै बिदिनो ओंख्रि संबायआरो ओ। फाय बिदिनो सबाइ ओंख्रै जाबायआरो। बियो
औ ओमफ्राय नोंथांमोनहा सबाइ आबाद मावनायनि अनगा मायबाफोर मैगं थाइगं आबादफोर मावबावो नामा?
औ सबाइ मावनायनि अनगा जोंहा मेसेंनि मैगं बै लाइ लाफा खबि फालें इफोरफोरखौ मैन लिल लाइ लाफाखौ फैयो आरोना दुन्दिया। लाइ लाफा बेफोरखौ जोंहा न'वावबो मावो आबाद मावो। बे लाफाया जाहैबाय मेसेङाव औ। बि ला फाया जोंनि बे मेसेङाव बे जोबोद मोजां आरोना जायो मैगं बियो। सिजिनेल मैगं नालाय बियो मेसेङाव बेखौ लाफा खौ मैद्रुबो जायो आरोने बे लाफा होननायखौ सिगाङाव जोङो आबाद मावनाया बोरै मावो। होमबा ओ हाखौ एवबाय एवनानै माने दुफु दुफु खालामो हाखौ। दुफु दुफु खालामो हा खौ ओमफाय बेनिफाय बेरखौ माने बै साबा बायदि दायो बेखौ बालाफोरजों बा जुजाइ फोरजों हुनानै फोयोआरो ला माखौ ओमफ्राय बिनो सप्तासेनि गेजेराव रजबोयो रजनानै देरबाथाय जिथिया खाजानाय जायो अबा खानानै बेखौ माने रु मैद्रुबो रुनो हायो। आरो खारैजोंबो जानो हायो। आरो ओरैनो एवनानैबो जानो हायो। ओमफ्राय लाफा मैगं बुङा ओंख्रिया माने मैद्रुआबो जोबोद गो गोथाव आरो बे खारैजों सङोबा जोबोद गोथाव बे मैगङा आरोना लाफा मैगङा औ नों जाफेरबाय नामा लाफा? मा मैगं?
जाबाय नोंथां जानायालाय। जोंहाबो न'आवनो दङ नालाय लाइ लाफा बिथिंजाय आरो बे थ मैगं जों जे बेसरखौबो फि थायबो मोनो नालाय आरो जों बेखौ मैगं जाग्रा हिसाबै बाहायो मैद्रु संनानै जायो बेनि अनगायैबो फाथो बेफोरबायदिनो आरो दैज्लांयाव मोननो थांनाय मा खासे खांख्रिकला लेस्रा बिफोर मेगंफोरखौबो मोननो था थाङो आरो
औ खुमब्रा भिन
औ खुमरा भेन्दि।
उम दैज्लांनि दैज्लांनि मेगं औ जो औ मैथाजों ना। जोगोनार आरो
औ
जोगोनार मिथिगौना जोगोनार बर'आव खाख्लौ बुङो बेखौ।
अ खाख्लुं होननानै फं बारा मिथियामोन दिनैसो मिथिदों जोगोनारखौनो होनो आरो जोंनिथिं बांसिनानो। औ बिफोरनि गेजेराव नोंथाङा
उम
औ दे
दे बुं। औ माने बेनि अनगायै माबाफोर औ बिनि अनगायै मेगं फोर माबाफोर नों मोजां मोननाय बेफोरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोन्नाय मेगंफोर ओंख्रिफोर दङ नामा?
आंथ' मेगं होननानै बुंबा बिलाइ मैगंखोनो बांसिन मोजां मोनो आरो। बिलाइ मैगं बे फाथ थो लाइ लाफा बेफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो आङो रुनानै जानोबो जोबोद मोजां मोनो आरो बिथिंजाय खारै होनानैबो जानो राद मोजां मोनो। बांसिनानो जोंनिया लाफा लाफाखौ खारै होनानै जायो। बिथिंजाय नाथुर गोरान। आरो नोंआबा ना गोरान ना फ फिथिग्रि, नास्राय, गोरै मागुर, गोरलि, गोर बे मोना होनबा देज दैज्लां बोथोराव गुरनानै मोननाय फोराननानै दोननाय बे ना गोरान फोरा बे ना गोरानफोरखौहाय फोरान फोराननानै दोननाय बे नाफोरखौहाय खारै ओंख्रि बियाव होनानै जानो जोबोद मोजां मोनो आरो आरो इथिंजाय लाफायावबो होयो होयो आरो फाथो मैगङावबो होनाय जायो आरो रुनानैबो जायो जाग्राफोरा अब्लाबो फाथो खारै होनबाथा फाय जोंना थे थासोमलि बिजौ खांख्रि गला बिजौ फोरखौ जोगोनार बि फोरबो ज' ल'गायना नैहाय गोथाव ना गोरानफोरजों होनानै नै संनानै जायो आरो नोंथाङा संनो रोङोना बिफोर मेगंफोरखौ
आं बांसिन लाफाखौ खारैजों सङो लाफाखौ आङो बांसिन खारैजों सङो माबोरै होनोबा लाफाखौ खौ खाबायना खानायनि उनाव बेखौ साफा सुनानै लाबाय आरो फिथाइफो फोर दंबा बिबारफोर दंबा बेखौ गारनानै ओ सुनानै लाबाय आरो ला फाजों लोगोसे आङो खारै संनोबाथाय सजना बिलाइ बिदिनो खुदुना बुथुवा फालें बेफोरखौ होफायो आरोना बेफोरखौ माने साफा खानानै सुना लानानै मिजि मिजि हायो बेखौ मिजि मिजि हानानै बेखौ औ नाफोरजों संनोबा नाफोर खौ एवनानै लाग्रोबाय आं बांसिन नाजों सङो दै ओ नाफोरखौ एवना लाग ग्रोनानै बिनि उनाव बे हानानै लानाय मैगंखौ सङो आरो सोबा बानलुबो होजायो बांसिन आं बानलुखौ होआ दै बे खारै ओंख्रि याव खारदै संख्रै हालदै बेखौ होनानै गेब्लेेजासिम बेखौ एवो आरो ना ना एवनानै माने जेथिया गेब्लेनानै दोलो दोलो जायो अब्लाथाय दैखौ होबाय ओमफाय दै होना नै जेब्ला गोदौओना होमबाथाय बै एवनानै दोननाय नाखौ होदलायो बेखौ होदलानानै एकदमबार रे ग्लब ग्लब गोदौनो होनांगौ आरो मोजांहाय गोदौनो होनांगौ बेखौ ओनिफ्राय मस्लाफोर होयोबा एसे गरनैसो मस्लाफोर होजायो बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबाव गोदौहोनानै संख्रै खारैफोरखौ नांजासि मोजां होनानै गोथाव सङो आरोना गोथाव जायो जोबोर गोथाव खारै ओंख्रि होनोबाथाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो
औ नोंथाङा माने बिराद मोजाङैनो संनो सावनो रोंगौ आरोना
औ
औ बिदिब्ला नोंथा थां दोन्थलायनोसै नामा दिनै एसेयावनो
औ जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ जागोन दे दे
दे